खोनादों दा?
औ खोनादों आब'।
औ दे जों। दायो मोनसे टपिक लानो नागिरदों आरो माने। ट्रेडिसनेल दोरोङारि। जोंनि गोदोनि बागै माने ट्रेडिसनेल बर'फ्रा मा मा जायोमोन माबायदि रोखोमनि संनानै जायोमोन मा माया माने बर'फोरनि थाखाय मानि मुंदांखा। जाग्रा ना बेफोरनि बागै जोङो सावरायलांनि आरो। ओरैनो बर'फोरा मा मा मैगं बा मा माफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो जे फोरमायदो।
औ। जो ओरैनोथ' जोंना बरफ्रा मिथिंगायारि मोननाय जेरै ओ गोथां मैगं दिंखिया आ दिंखिया दिंखिया मारामुनि ओमफ्राय खेरादा फिनिफोर बे फोरो मुंदांखासिन आरो। ओमफ्राय माथिगालदाब माथि गालदाबखौनो खेरा दाबफिनि होनोमोन नामा? आं बावबाय औ। थ ओ बेफोर ओमफ्राय ओरैनोथ' जानाय मैगंनि बेलायावहाय बेफोरो ओमफ्राय गासिखौबो जायो थेवबो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जाखिनि गोथां मैगं बेफोरखौ बांसिन जायो आरो औ मिथिं ओ मिथिंगायारिजोंनो खाथि औ खाथि सोमोन्दो दं नालाय थ सिगांनिफ्रायनो बुथुमनानै जा जायो आरो ओमफ्राय जानायनि बेला होनबाथ' आरो ओ बिदिनो नाफामफोर बेफोरबायदि
औ औ ओरै नाफामखौ माबायदि बानायो नोंथाङा मिथियोबा माने फोरमायदो दे।
औ दे
बर'फोरनि नाफाम मुंदांखा ना बियो औ।
औ मिथिंगायाव थानाय हिसाबै जेनेबा दैमा दैसा बेफोरबायदि बिलोफ्रावथ' जोंना बर'फोरा ना गुरनायाव आखा फाखा खा नालाय। थ बेफोरबायदिनो नाखौ गुरग्रोनानै लाबोग्रोयो थ बेबायदिनो ओ ना खौ साखोन सिखोन बिदिनो साफा खालामग्रोनाय जायो सायग्रोनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बिनिफ्राय ओ सान्दुं गोसायाव फोरानो। ओमफ्राय बांसिनानो सान्दुं सान्दुुंआव फोराननाया मोजांसिन जायो आरो। थ सान्दुंआव सान्दुं मोनस्लाबाबा ओ बन सावनानै बेबायदिनो धुङाफोरजोंबो फोराननायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बेफोरबायदि फोराननायखौ नुनो मोनो ओमफ्राय बिनिफ्राय फोरानखांनानै ओ बेखौ गोरान जाजासे फोराननानै ओ जोंनि खैजाय बेबायदि बानायो आरो ओ गोरान गोरान जाजासे फोरानबायथ' बिनि उनावहाय ओ मोनसे थास' दङ जोंथिंजाय ओ धुदालि थास' होनो बेखौ ओ बिनि बिसंखौहाय होयो आरोरखि फाय होनानै बेखौ होयो एसे ओमफ्र फ्राय सामब्राम गुफु फुर बेखौ एसे होनानै देयो आरो उवालाव देनानै मोजां देनानै बेखौ ओ दानि मुगायावथ' ओ दानि जुगावथ' जेनेबा जों दा ओ बेखौ बारा बाहायाबो नुनो मोनो जेनेबा बै माबा मा होनोमोन बेखौ
औवा हासुङाव सोयोमोन दा ओ सिगाङावहाय गोदोयो।
नि बयामाव सोना दोनो आरोना जोङो। दायो त औवानि बयाम ओ जेनेबा हासुं हासुुंआवहाय ओ ओ बेयाव नारस सो सोनानै दोनोमोन आरो ओमफ्राय ओ दा
बेयाव मानि जेबो एम्फौ एनला हाबनो हायैनि माबा मोनसे प्रसेस दंमोन दा ना
औ बेवहाय ओ मा मोन ओ थालिर बिलाइ गोरान जेनेबा गोरान थालिर बिलायाव बेखौहाय ओ खफा बायद जेनेबा खफा हिसाबै मुख्रा हिसाबै ना सोनानै दोननायखौ नुय आरो आङो ओफाय बे बेफोरबायदि नुबोदों ओम फ्राय बेखौ बे दिननिफ्रायबो जानो हायो खिन्थु बिनि थावनाया एसे गोबावजोंसो मोनो आरो जेनेबा जोंङो एसे गोबाव हालागै स्टर खालामना दोननाय जेनेबा दोननानै जा जाब्ला साबसिन औ साब सिन माने बिनि थावनाया ओंखारसिनो बेखौ मिथियो आरो। थ' नाफामखौ बेबायदिनो बानायनाय नुयो। आरो नुबोयो औ थ' ओमफ्राय ओ बर'नि सं ओ जानाय लोंनाय हिसाबैथ' ओ सबाइ सबाइजों दाउबो दङ' नङा होमबा। ओमफाय सबाइजों साम' ओमफाय ओ सबाइजों साम' खौ माबायदि सङो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ सबाइजों साम' ओ सबाइजों साम'आथ' माने जोङो साम'खौ माने दुब्लि फोथारनिफ्राय बा अबबा बिलो फख्रिनिफ्राय जोङो साम'खौ माने बु थुमगोरनांगोन आरोना
औ
थुम खांनायनि उनावहाय बेखौ माने खायफाया माने सा हरसे। सोमनानै दोनो खायफाया सानसे ना बिदि उनाव मानि बे माने सोमनानै दोनो आरोना। बेनिउनाव अखानायै सायो खांनानै बेखौ आरो खि थुखौबो दाननांगौ जायो। बिनि सानि मोनसे दानाय ना मा होनो बेखौ बोखारनायबो जायोना दाखोन औ दाखोनखौबो बोखारनानै आरो लोगोसे बिनि खिथुखौ ससे ससे दानस'नानै होयो आरो जाहाथे माने मैलाफोरा गरा गलाङो। ना बे आरो। बिदिनो आदा बेलाहालागै मानि बेखौ सोमनानै दोननानै खायसेया हराव जायो खायसेया ना? जानबो खायसे। फुङावबो। सायनानै सानसुफ्राव जायो आरोना। माने दसेखौ सोम। हाबनानै दोननांगौ आरो जाहाथे बिनि। मैलाफ्रा बा। खिगारो आरो ना? बिनि थाखायनो दसे सोमनानै बेखौ सुखांनानै लायो आरोना ओरैनो सबाइजों सङोबाथ' जों सबबायखौ सिगाङाव माख खालामनांगोन जोङो रुग्रोनांगोन आरोना। खायसेया मानि गाबा गाव गावाबागाव। औ। आलादा आलादा रोखोमै सङो ओ-ओरैनो औ। सबायखौ रुखायो आरो खायसेआ ना? बेनि उनाव बै। सुना लानाय मा होनो? साम'खौहाय।
औ।
माने थाव होनानै मोजाङै एवो आरो माने। खोबहाब खोबहाब गावनि दै ओंखारो ना माबायाहाय। साम'आ बे दैखौहाय माने फोराननो आरो ना। जाहाथे माने मोजाङै मोनो। फोराननानै आरो बिदिनो मा बेयो। मोनसे सोदोब होयोनो माने थब थब बेर नाय बेबायदिबा मानिे साम'आ गावनि दैखौ रानहोबाय ना ओ-गारबाय मोजां जाबाय होननानै जोङो मिथि मोन आरो। आरो बिनि उनावहाय बे माने रुनानै दोननाय सबायखौहाय होनानै माने गोदौ होबानो माने सबायाइखौथ' माजों मा खारै। ना बेजों दोगोन खालामगोन नो खारै होनानै जोङो सबायखौ रुयोना? माने खारै होयोबा सबायाहाय थाबनो गेब ब्लेयो आरो जानोबो गोथाव जायो।
औ
बे खारै रुनाय बे सबायखौहाय साम' एवनायाव होसननानै माने गोदौ होबानो मानि जायो आरो। बिनि उनाव मा जोंनिया बर'फ्राथ' मा गंगार दुन्दिया होननाय मोनसे से मस्ला होयो नालाय ना मिथिंगायाव मोननाय? बे गंगार दुन्दियाखौ मोन नोसै समावहाय माने गोथाव मोनाम मोदोमथों होननानै माने होयो आरो ना बिदिनो सबाइ ओंख्रि संनाय प्रसेसा बिदिनो आरो। सबायाइजों साम'वाना ओमफाय बिदिनो बेबायदि एसां गोरा नङा होननानै आं सानो आरोना। गोरों गोरोंफोरनि थाखायथ' गोरा नङा जायफ्रा रोङा बिसोरनि थाखाय मानि एसे गोरायानो नो‌ होननांगोन ना उम औ जायफोरा रोंखायो बे फोरथ' मानि गोरलैसो मोनगोन माने
ओ
ग्राफ्रा ना?
औ औ गोरलै मोनगोन औ बेबायदिनो साम' जायोब्ला मोनसे देहायारि एसे ओ मुलाम्फा दङ आरोना ओ बेखौ औ मिथियो नामा?
मुलाम्फा होनोबाथ' माने जोंनि बर' मानि खुगा खुगाना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो माने साम' जायोबा मानि मेगना गोजों जायोनो पावार मोनोनो माने पावार गोसा जायो आरो ना माने नुयो। मोजाङै मेगन गुन गुनु जायो। बेफोरबायदि होननानै फोथायबोदों आरोना। फोथायनायसो बियो बेफोरो नंमारगौ ना नंमारा जोङो माने
फोथायनाय दङ आरो जेनेबा गोदोनिफ्रायनो बुंबोनाय खुगा खुगा सोलिबोनाय
ओ सोलिबोनाय ओ गोदोनिफ्रायनो साम' जायो बा माने मेगना गोजों जायो बा मेगन गुनु जायो मोजाङै नुयो बेखायनो साम' जाबाय थानांगौ बेबायदि नानि फोरमायो आरो नंमारगौ ना नंमारा बेखौ जों दासि जोंबो माने फोरमान जायाखै अब्लाबो माने खुगा खुगा सोलिबोनाय हिसाबै जोंबो खायसेया मानिनानैबो लादों खायसेया मानिनानै लाया आरोना ओ नोंथाङा माने मिथियो नामा बर'फोरा दि गोबां रोखोमनि आइटेम संनानै जायो बिदिनो ओंख्रि बाथोन ओ बेफोरबायदि संनायफोर ना
औ बाथोननि बाथोननि बेलायाव होनबा जोंना खांख्राइ बाथोन गांजेमा बाथोन ओ बेफोरनोसै। ओमफ्राय मोनसे ओ मुंदांखासिन जेनेबा जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो नो ओ बेजों ओ मोननै खामानि जायो बे मोनथिबो रोङा आरो मोनथिनाय बायदिबा मोननै खामानि जायो आरो बे बे जानायजों जेनेबा बे जानायजों लोगोसे जिबो दानो हायो जेनेबा एम्फौ एम्फौ लाथा औ बेनि इन्दि खुन्दुंनिबो खुन्दुंबो मोनलायबाय ओमफ्राय जोंहा जानायावबो बेखौ एम्फौखौ जोंना खाजा हिसाबै बाहायबाय थ' बेखौबो जों जाना जाबोनायखौ नुनो मोनो आरो ओमफ्राय नों ओ बेबायदिनो एम्फौ लाथाखौ जानानै मोजां मोनो नामा
अ एम्फौ लाथाखौथ' जानानै मोजां मोनो माने बेफोरखौ अनलाजों सङोबा गोथाव जायो नानै मिथियो आरो ना मानि गोथावबो मोनो ओ बेबायदिनो बर'नि अ मैथा गुबुन गुबुन मेगं फोरजोंबो जाजायो नाथाय बर' फ्रा सिगांनिफ्रायनो बांसिन अनलाजों जायो आरो ना अनला मैथा ना बेफोर मैगंजों माने जासिनो आरो जोंनि बर'फ्रा गुबुन गुबुन मेगंफोरजोंबो जाजायो जाबानो ना ना थायबा जोंनि बर' अनला जानानै मोजां मोनग्रा नालाय अनलाजों बांसिन जायो आरो बाथोननि बेलायाव जोङो जोंनि मुंदांखा बाथोन होनोबा गांजेमा ना गांजेमाया बयनिफ्राय मुंदांखा जायो गोथावबो जायो मोदोमो औ औ जो जोला बिबायदि थायो माने मथिनो मोदोमनाय मोजां जायो आरोना मोदोमनाय मोनो ना बेबायदिनो सिंखावरि ना सिंखावरिखौबो सिनायो जानो हागौ बेफोरखौबो फाजा जायोबा बाथोन जायो। गोथाव जायो ना
औ जो ओ गांजेमानि बेलायाव जो-जोआ जो गांजेमा ना जोला गांजेमाया बांसिन मोदोमफ्रुयो मिथियो नामा?
अ बिनि बेलायावथ' माने जो ना जोला आंबो माने
औ मोनसे ओ मिथिनाय बायदिब्ला जेनेबा अ बिदै दैग्राया मोदोमा जायो जाहैबाय औ जोला-जोलाया मोदोमो बांसिन औ औ औ औ जायबा ओ गांजेमाया औ गांजेमाया बिखङाव बिदै होमबा ओ बिखुंआवथ' बिदैै थाया ओ सिङाव जेनेबा बिदै थानाय बेयो मोदोमा आरो ओमफ्राय जायबा एसे देरसिनबो जायो। जोलाया ओ जोआ देरसिन जायोमोन मि थुआ ओमफाय। ओ बेयो बांसिन मोदोम फुखायो आरो जोलाया ओ जोलाया मोदोमसिनो आरो
दे होमब ना उम दिनैनि सावरायनायखौ दोनथनोसै
औ औ दे